हेलौ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
औ फ्रि दं नोंथां।
औ दा होमबालाय आं नोंथांजों राय नो गोनां टपिक लानानै फैदों बे टपिकनि सायाव रायलायनो गोनां दं नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
उम टपिकआनो जाहैबाय बिबार बागान खालामनायनि सोमोन्दै आरोना बिबारफोरनि नामफोरनि सोमोन्दै।
औ दे गिबियावनो नोंथाङा जागायजेनदो।
ओं बिबार बिबारा जाहैबाय बिबाराथ' जोबोद गुबुन गुबुन बेलेक बेलेक खालारनि बा गाबनि थायो। जेरै गोजा, गोथां, गोसोम, गासिबो गाबनि थाजोबो आरो बिबारा ओमफाय बिबारा जोबोद नायनो समायना बे बिबारखौ न' एबा उसुं उसुं गायना दोनोबा न'आव साजायोबा जोबोद समायना नुयो न'फोरखौ मानोना न'आ मोजां नङाब्लाबो बिबार बिबारानो बिबार बागान खालामनानै न'फोरखौ समायहोनो हायो आरो
औ
आरो बिबारफोरखौहाय बिदिनो फटआव गायनाय जायो आरो माबायाव हायावबो गायनाय जायो
औ
आरो अनलाइन एबा बाजार हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबोनानैबो न'आव गायफैनो हायो आरो आराम साजायफैनो हायो उम
औ बिबाराथ' गोबां रोखोमनि दङ बिबाराथ' गोबां रोखोम रोखोमनि थायो जेरै दाावस्रि आथिंआबो मोनथाम मोनब्रै खालारनि जायो जेरै गुफुर गलाप गोमो बेफोरबायदि थायो आरोना ओमफ्राय दाउदै दावदै फुलाबो दावदै फुला मोन मोनसे फिसा फिसा दावदै फुल थायो मोनसे गिदिर बिदिनो जों गिदिर दावदै फुलखौ गोबां खामानियाव बाहायो आरोना जेरै फुजा फाथाल होनाय बिदिनो बायदिसिना माला सुनाय अबेबा सोरबा बिदिनो लोमजानाय अबावबा माबा मोनसे फुजा हैनाय आरो जों खोनानो मोनदों दाावदै फुलखौ लानानै खर'सायाव लानानै उन्दुयोबा जोङो मोजां मोजां सिमां नुयो होननानै खोनानो मोनदों आरो नंगौना नङा मिथिया खोनादोंसो आरो ज'बा बिबार होननानै बुङोबाथ' जबा बिबारा बिराद मोजां नायनोबो समायना
औ
आरो फामि बिबार फामि बिबारावथ' सरास्वथिया बिदिनो थानाय बिदि फिक्सार थालायनाय दंलायलायोना आरो माबा फामि बिबाराबो जि समायना रमायना आरो ना बिदिनो बिबारफोरा जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो जोङो न'फोराव गावबा गाव एसे हा एसे थानायफोराव जोङो बेखौ जावग्लिनानै बेखौ बेनि हाग्राफोरखौ सनस्रांनानै गिबियावनो सनस्रांग्रोनांगौ बिनि उनाव जावग्लिनानै जोङो बेहाय बिबार बागानखौ आराम -आराम समायना- रमायना बिबारखौ जोङो बेयाव गायनो नङाबा फोनो हायो आरो ना अनलाइन नङाबा माबाफोराव बिहरनानै आरो नङाबा हाथाय बाजाराव बायनानै दानि दिनावथ' हाथाय बाजाराव गोबां रोखोम रोखोमनि बिबार मोननो थाङो जेरै दावला खेंगुर बेबाय दबार बिनि बिबाराबो गोजा गाबनि जायो बेबो जि समायना र समायना गोबां समायना रमायना बिबार आरो बे सिखिरि बिबार बिराबोथ' नोगोर समायना ना नायनो
औ आरो नोंथांनि बुंनाय बायदिब्लाथ' दावराइ फुलफोरखौ मेगनावबो होनायाव बाहायनाय जायो नङा। म दा
औ नंगौ नोंथां आरो। गोबां फुला बिदिनो सेन आरो थावफोरनि थाखाय माबा बानाय जायो आरोना।
औ बिबारावथ' गोबां रोखोमनि दङ सानबाबो सानख'हायै सान बिबार बिदिनो गलाब बिबार नोंथाङानो माखासेखौ बुंलांखाबाय। बेबोथ' सान बिबारफोरखौथ' जोंनि जायगायाव बारा मोननो थाङा। आरो गुबुन गुबुन बद गिदिर गिदिर बागा जोग गाब बान खालामनानै बेखौ फोनाय गायै बेखौबो खेथि खालामो आरो बेलेग जायगायाव जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि खेथि खालामनाय जाया एसे एनैल'सो मोननो थाङो फांसे फांनैल'सो
खोनानो मोनदों खोनानो मोनदों सान बिबारजों थाव जायो होननाय खोनानो मोन्दों नंगौना नङा नोंथां?
औ आंबो बारा मिथिजोबा मोजाङै मिथिजोबा आरो नोंगौबो जानो हानाय। नाल नोंथां मानो होनोब्ला गुबुन गुब जायायावथ' बिराद गिदिर गिदिर बागान खालामनानै बेखौ गायनाय जायोना बेखौबोथ' ओरैनो गायनाय जाया नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
माबा मोनसेनि थाखायसो गायनाय जायो नालाय।
औ।
जोंनिथिं गामियारि ओनसोल नालाय आबाद मावनानै जाग्रा नालाय बेफोरबायदिखौ बांद्राय खेथि खालामनाय जाया आरो।
ओ।
ओंखायनो बारा नुनो थाङा।
जोंनावो दङ बिराद बिबारफोर गायनानै दोनदों नाथाय बोरमा दङना बेखौ जों बे बागानखौ जोंहा दुमथेनो हायिनि थाखाय बे बोरमाफोरा बिराद जायो आरो। मोनसेबो गोथां मैगं थाया आरो बे बोरमाफोरजों। जाजोबो आरोना बे बोरमाफोरा जोंनि बे समायना रमायना बिबारफोरखौ।
औ। बोरमा मोसौआनो जाजोबनानै बिबारनि थानो गोनांखौ माबा खालामनो हायो।
औ आरो इदिनो मा होनो बैसागुफोरावबो जोङो बिदिनो खर'आव समायना रमायना बिबार लायो बिबारा जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो ना जों बिबार नङाबानो जोङो जेबो बुस्थुखौनो समायहोनो हाया आरोना बिबारासो जोंखौ समाय होयो आरो। बिबार गैयाबा समायनाबो नङा आरोना जाय न'खराव बिबार गैया बे ना साइसबो नुवा बे नखरखौ औ।
दाथ न नआव गासिनाबो बिबार गायनाय दंङ माने बिबारसो सम खाय होयो नालाय न'फोरखौ बेनिखायनो बिबार आरो न' न'आव गासिनाबो सिख्लाफोर गैयाबाबो एबा हौवा मानसि थाब्लाबो हौवा मानसिफ्राबो खायफा खायबा जोबोद मोजां मोजां बिबार गायनो बिफोर गायो नखौ समायना खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि बिबार दं आरो सानबाबो सानथ'हाय
औ जों बिदिनो फुजा फाथालफोरावथ' गोबां रोखोमनि बिबार फान ना नोंथां
औ औ जमाफ्राबो गुबुन गुबुन जाथि थि गुबुन गुबुन
औ जबाइाथ' बिराद रोखोमनि दङ बिराद रोखोम गाबनि दङ गुफुर दं गोजा दं गलाब दं इदिनो एसे गुफुरस्रो बेफोरबायदि बिराद खालारनि नुबाय आरोना नोंथां
औ औ
जबाखौ जबायाइाबो जोंखौ जबायाबो बिराद समायना बिबार
औ दायो जोंनियाव बिदिनो बिदिनो जबा बेफोरबायदि दङ मोन थालाय जोंनियाव बेफोर मोजां मोजां माबाफोरखौ
औ जों इदिनो फुजा फाथालफोराव बिदिनो बिराद फानसैयोना ओमफफ्राय बिदिनो जोङो फुजा फाथाफोरावबो लास जोबथारनायाव जों बेखौ बिराद दाम खम खमनि बाहैयो आरोना
बिराद मोजां मोजां बिबारखौ आरो जों बेखौ बायनानै लाबो लाबोनानै न'फोराव गायफैयो न'फोरखौ समाय होयो आरो अ औ बे बेखौ जों लाबोनानै न'आव समाय होयो आरो
औ दा थ लानांगौ जायो आरो बिसोर बेनानै थां हानो हाया नालाय सानदुं गोसाबाथायल' बाहायलाङो खायसे खायसे बिबारा आरो खायसे खाय बिब थाललााया एबा मोजाङै थाललााया बा थाङ नो नागिर बांसिन बिबारफोरखौनो फोथांना लाखिनो हानो नागिरा
औ बिदिनो गायबाबो बिराद खस्थ' आरोना बोरमा जासे मा जासि बिदि जों मोसौ जासे बेखौ थाल लानांगौ आरो आरो सानफ्रोमबो फुं मोन बेलासि बेलासि जों बे बिबाराव दै लुनानै बेखौ हायो आरोना बिदिनो सोरबा सोरबाथ' बिदिनो म थांबा थांदोंहाय थां होननानै गायनानै दोनो बिदियावनो गोबां बिबारफोरा थाङा गारा थैजोबो आरोना
औ दायोथ' न' न'दिनो फुख्रिफ्रावबो फुदुं बिबारखौ गायनानै होनाय जायो मानोना बे फुदुंबथायाव गायबा फख्रियावबो जोबोद समायना जायो फुङावहाय गेवलांबा आरो सानसु जाब्लाथाय सदुं सान्दुंहाय रालांबाथाय हाथाय बे बिबारा थख्र' बानाय जायो आरो
गोबां लामा सामायाव फाख्रा फाख्रा बिलाइनि बिबारखौ गायनानै लामाफोरखौ बिराद समाय होयोना
औ
बे मोनसे बिबारनि मुङाथ' मा मुंमोन आं बारा गोसोआव गैला बेखौथ' लामायाव याव गायनानै थुबजा थुबजा जाबा गोबां मडेलनि हानानै बे बिबारखौ गोबां समाय होयो आरो । आरोना ना नोंथां ।
औ । बिबारफोरजोंबो बिदिनो बानायनो हायो लामा सामा जोबोद मोजां साजायनो हायो । फुल फाख्राफोरजों गोबां रोखोमनि फुलफोर दङ फुल फाख्राजोंबो लामाखौ लामानि लांगोनाखौ जोबोद समायना खालामनो हायो बायदि बायदि मडेलनि हानानै
औ नोंथां नंगौ ।
ओ सोलायनोबो हाबाय थायो आरो मडेलफोरखौ माबायदि हानो गोसो बेखौ एसे रोदोम होनानैहाय बिलाइफोरखौ उम आरो दाथ' गिदिर गिदिर न'फ्राव गिदिर गिदिर हटेलफ्रावबो बिराद मोजां मोजां बिबारजों समाय होनो जायो जायो न'फोरखौ हटेलफोरखौ औ
दे होमबा नोंथांजों रायलायनानै गोोखौ बिराद गोजोन्नाय मोनबाय उन समाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामबाय । होनोमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ